औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
आं नोंथांजों दा मोनसे आयदायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा सम मोननो हागोन ना?
औ सम होनो हागोन नोंथां।
औ बे आयदायानो जाहैबाय नोंथां सोलोंथाइ दा जोङो सोलोंथाइखौ मानो लानांगौ बा सोलोंथाइया जोंनि जिआव मानि थाखाय त एसेबांनाखि माबा दा गोनांथार बेफोरनि सायाव फंनैसो नोंथांजों सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां दा बिदिब्ला नोंथाङानो जागायजेनदो नामा
ओ जागोन दे नोंथां ओ नोंगौ नोंथां सोलोंथाइया सोलोंथाइया मानसिनि जिउआव जोबोद गोनांथार नङा होमबा नोथां दा सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जों गाव गावनि जिउखौ बा गाव गावनि ओ संसार जानायाव बा थांना थानायावहाय सोलोंथाइया गावनो ओ मदद खालामो बा सोलोंथाइया बे जिउ दानायाव हेफाजाब होयो नङा होमबा नोंथां दा सोलोंथाइ गैयाब्ला जों बे मुलुगाव बा बे सोखो बोखो मुलुग बेबा दावगालु जुग नङा होमबा नोंथां बा बे साइन्स बिगियान टेक्न'ल'जिनि जुगाव। थांना थानांगौआ एसे गोब्राब आरो नोंथां। दा गोदोनि समावथ' सोलोंथाइखौ गोबां मानसियानो लायामोन नङा होमबा नोंथां। जायनि जाहोनाव मा गोदोनि मानसिफोरा बांसिनानो जाम्बा नङामोन नोंथां। जाय फरायनो रोङै मिथिनो रोङै बुजिनो रोङै नङा ओमबा नोंथां गामिफोराव मावनानै जानाय दा बेफोरखौ जोङो बांसिन नुनो मोनोमोन आरो नाथाय ओ दिनैनि समाव लासै लासै जों फैयै फैयै नुबोबाय नङा नोंथां मानसिफोरा एवेर जाब्बाय एवारनेस होबोयै होबोयै नङा ओमबा नोंथां। दा मानसिफोरा बुजिनो हाबायखि मानसिनि जिउआव सोलोंथाइआ जोबोद गोनांथार मानसिया जुदि थांना थानांगौब्ला बे मुलुगाव नङा होमबा नोंथां। जों अब्ला बयबो सोलोंथाइखौ लानांगोन। दा जायनि थाखाय जों नुनो मोनो गामि ओनसोलफोरावबो नङा ओमबा नोंथां जाम्बा जाम्बिनि फिसा फोर जाय नङा मोन नोंथां गावनि गाव गावनि फिसाफोरखौ। फिसाजोआ हक बा फिसााज्ला हक गाव गावनि फिसाफोरखौ मोजां सोलोंथाइ लानायाव। बयखौबो माने थुलुंगा होनाय। बेखौ जों नुनो मोन्दों नङा ओमबा नोंथां गाव गावनि फिसाफोरखौ मोजां मोजां स्कुलाव फोरोंनाय। हायाबाबो नङा ओमबा नोंथां प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनाय दा जों बेफोरखौ नुनो मोनदों मानो होनोबा। दिनैनि सुबुंफोरा मिथिबायदि सोलोंथायया गाव मानसिनि जिउआव जोबोद जोबोद गोनांथार दा जों सोलोंथाइखौ बयबो ला थारनांगौ आरो सोलोंथाइ लाबासो मानसिया बयजोंबो। माने मा होनना बुङो समान समान आगान सुरफालांनो हागोन। दा बेखौ साननानै सोलोंथायखौ बयबो लायो आरो न'ङा होमबा नोंथां। दा सोलोंथाइया जुदि जोंहा गैयामोनब्ला जोङो नङा होनबा नोंथां। जों माने गामिफोरावनो थानांगौ जाना फैगौमोन जोङो ओ मिनथिनाय नङामोन बे मुलुगाव मा जादों ओ बबे मुलुगाव बबे दावहा जादों नङा होमबा नोंथां। ओ जोंनि बे माबाया ओ संसारा मारै सोलिलांगासिनो दं दा बेफोरनि सायाव जेबो सिन्था दारना गैयि जागौमोन आरो गाव गावनि जिउ दानायाव माखासे माबाफोरखौहाय मिथियै जागौमोन जेनेबा सोलोंथाइ गैयैनि जाउनावहाय। ओ न'फोरावनो जेनेबा लोंला जाला। उनद थानाय नङा ओमबा नोंथां बेफोरबायदिया जागौ मोन आरो मानसिफोरजों मोजां रायज्लायनो रोङै जेबो गियान। गोनां खोथा रायजलायनो रोङै दा बेफोरखौ नुगौमोन आरो नङा ओमबा नोंथां जाम्बा सुबुंफ्राथ' बांद्राय गियान गोनां खोथा रालायनो रोङा नाङ नङा होमबा नोंथां दा बेफोरबायदिखौ जों नुगौमोन आरो दा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जों बेफोरखौहाय दानि खम नुनो मोनबाय आरो नङा मानोना जाय सोलोंथाइ लादों बे सुबुंफोरा। ओ गावनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय गासिखौबो सोलायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां जाय। खि जाया मानो सोलोंथाइ लानाय सुबुङा जेब्लायबो। ओ बि बेनि साननाय हनायफोरा आलदा जायो आरो। मावनाय आबाद मावनायनायनि ह न' मोनथां आबाद मावनायाव जेरै आबाद। खौ जेनेबा बियो मारै खालामनांगौ दानि टेकनिकफोरजों गोदान गोदान टेकनिक। गोदान -गोदान आदब। खायदाफोरजों नङा होनबा नोंथां मोजां मोजां आबाद मावना लानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो जेनेबा गाव गावनि माखासे ओ स्किलफोर नङा होनबा नोंथां। माखासे गाव गावनि। माबाफोरजों स्किलफोरजों गाव गावनि न'खरफोरखौ बानायना लानाय। जेरै- दाउ अमा फिना लानाय बेफोरखौ गासिबो कमारसियेल लेभेलावहाय नङा होनबा नोथां। बेफोर गासिबो सोलोंथाइजोंनो। जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां दास बेफोर गासिबो खामानिफोरा सोलोंथाइ। सो सोलोंथाइनि गेजेरजों जाजोबनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो जेरै गोबां सुबुंफोरा दिनैनि दिनाव नङाबा नोंथां। सोलों थाय लायै -लायै गावनि जिउआव जेनेबा साख्रि बाख्रि मावनाय नङा होनबा नोंथां। डक्टर इन्जिनियार। सोर मास्टार सोरबा साइन्टिस्ट सोरबा पुलिस सोरबा आर्मि नङा होनबा नोंथां। बा सोरबा गिदिर -गिदिर अफिसार बा सोरबा -सोरबा बिजनेसमेन नङा होनबा नोंथां। बा सोरबा -सोरबा ओ जेनेबा मा होनना बुङो बेखौ। ओ गिदिर -गिदिर कम्पानिफोराव खामानि मावनाय। नङा होमबा नोंथां। दा जोङो बेफोरखौहाय सोलोंथाइनि गेजेरावहाय नुनो मोनदों आरो। दा सोलोंथाइ लानाय सुबुंफोरा बेफोरबायदि खामानिखौहाय। मावनानै लानो हायो आरो नङा होनबा नोंथां। मोजां सोलोंथाइ लानाय सुबुंफोरा। दा जों मोजां सोलोंथाइ लायाबाथ' जों बेफोरबायदि जानो हाया नालाय नङा होनबा नोंथां। दा बेफोर गासिबो सोलोंथाइनि गेजेरजोंहाय। ओ जोङो जादों होननानै साननो हायो आरो। आरो सोलोंथाइ लायाबा गैयाब्रा। जोङो बेफोरबायदि खामानिबो मावनो हानाय नङा। आरो जों बेखारनि जेंनाया बारा जागोन नङा होनबा नोंथां। आरो नोंथाङाथ' मोनथिखायो जोंनि भारत बायदि ओनसोलावहाय सोलोंथाइ। नि हारा माने खम आरो जोंनियाव कम्पिटिसन बारा। जाय सुबुं अनजिमा ओ बिराद बांसिन थानाय हादोर होनना बुंजायो। नङा होनबा नोंथां। बे हादोराव मानि ओ कम्पिटिसन खालामनांगौआ माने एसेबां गोरलै नङा आरो। जायनि जाहोनाव मा ओ गोबां माबाफोर कम्पिटिसन। जायो नङा होमबा नोंथां। उम माबाफ्राव मोनसे मोननै पस्टआवनो गोबां सुबुंफोरखौहाय जों कम्पिटिसन जानाय। साख्रि बाख्रिफोराव जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नङा होनबा नोंथां। ओ दा नोंथाङाबो ओ सोलोंथाइनि फारसे नोंथाङा मा। राय होयो बा नोंथाङा मा ओ सानो नोंनि गोसोआव।
नोंथां जागोन नोंथां नंगौ नोंथां। जोंहा बे जिउआव थांना थानोबा। जिउ खांनोबा बे संसारजों गोरोबफानोबा। जोंहा माने आथिखालाव मानि सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार नङा होमबा। दा जोंहा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो। सोगो जागायजेननायाव जोङो ओ गामिनि। ओ गामि ओनसोलनिफ्राय जुदि जागाय जेनेबा जों गामियावहायनो मोनसे एल पि स्कुल थाखायो नङा होनबा नोंथां।
ओम औ।
ओ प्राइमारि स्कुल जेराव जोङो थाखो ख सिरिनिफ्राय लानानै जोङो। थाखो बासिमखौ जोङो फरायनो हायोमोन जोंनि समाव। दा बिनि उनाव जोंहा मिडिल लिंलिसाव फैयो। बिनि उनाव जोंहा माबायाव नङा होनबा नोंथां हाइ स्कुलाव दा बेफोबायदि बारग' बारग' जों गोजौ जेनाखि सोलोंथाइ बेवहाय जोङो बारबोयो जेरै फरायसालिमा नङा होमबा बेफोर बायदिआव जों बारबोयो। दा जोंहा बिदि बारबोना सोलोंथाइ लाफैना जोंहा डिग्रिखौ मोननो हानाय जायो जेरै जों मास्टार डिग्रि नङा होमबा नोंथां बेस'लर डिग्रि बेफोरबायदिखौ लाफैनो गोनां जायो। दा थिग बिदिनो जोंहा। सोलोंथाइखौ मानो लानांगौ बेखौ बुंग्रोनोसै नङा होनबा नोंथां। दा जोंहा जिउ खांनायाव माबा मोनसे मावना जानो थाखाय बा सोलिलांनो थाखाय जोंहा जिउ खांनो थाखाय माने सोलोंथाइखौ लानाया जोंहा जोबोद गोनांथार। सोलोंथाइ गैयाबा जोंहा माने जेबो खामानिखौनो रोंनो एसे माबा जायो कथिन जायो। दा जोङो सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो ओ बिदिनो कलेज इउनिभारसिटि फरायनानै जोङो सोलोंथाइखौ मोननो हायो। बेफोर जोबनानै जोङो माबा जेरै जोङो साख्रि बाख्रि जबफोरखौ जों मावनो हायो। दा बैफोर जब मोननो थाखाय जोंनो सो लोंथाइनि गोनांथि। बेनि थाखायनो जोङो सोलोंथाइ लायो आरो। दा जोंहा सोलोंथाइया बेल' नङा कलेज इउनिभारसिटि बेफोरावल' मोना। बेफोरखौ लाखांनायनि उनाव जोंहा गावनि माखासे स्किल्सखौ डेभेलप खालामनो थाखाय नङा होमबा? बेफोरखौ जोङो आलादा माबा सेन्टारफोराव कर्स बा कचिं लानांगौ जानानै फैयो सोलोंनो थाखाय। दा बैफोरखौ सोलोंनानै जोङो जेरै कम्पिउटारनि कर्स बा माबानि कचिं लानाय माबा रेलवे नि, एस एस सिनि बेफोरबायदिनो माने आलादा मानिे कचिं लाबावोनांगौ जाना फैयो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
जायखौ जोङो बै माबाफोराव मोननो हाया आरो फरायसालि फरायसालिमाफोराव।
नंगौ नों नोंथां।
दा जोंहा बेयाव लानानैसो बैफोरनि माखासे स्किलसखौ मोननो हानानै जेरै दाउ अमा फिसिनायनि माबाफोरखौ लानाय सेन्टार फोराव थांनानै सोलोंहैनाय बेफोरबायदि माबोरै फियो माबोरै मायो बेफोरखौबो जोङो बेयावसो मोननो हायो आरो नङा होमबा। दा जोंहा बेनो सोलोंथाइखौ जोंहा नांगौ जिउ खांनायाव संसार जानायाव आथिखालाव जोङो बे बादायलायनायनि जुगाव जोङो मानि एसेल' फरायनानै बा एसेल' बा डिग्रिल' लाना थानानै जोंहा जेबो मुलाम्फा गैया बेयो जोंनि जेबो माबा फैनाय नङा आरो। दा जोंहा बिदिनो आथिखालाव नुनो मोनदों सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय जोंहा जेनाखि माखासे माबाफोर जेंनाफोर बेफोरखौ जों गोबां नुनो मोनदों गाव गावनो बादायलायनाय गोजौ सोलोंथाइ लासेयावबो माखासे स्किल्स फोर थासेयावबो जोंनि हादोराव माखासे बिदिनो कलकारखानाफोर बा गिदिर गिदिर इडास्ट्रिफोर ओ जब मावनो थाखाय बेफोरबायदि जेनाखि सुबिदा गैयिनि थाखाय जों दिनै गोजौ सोलोंथाइ लानानै माखासे स्किल सेन्टारफोराव थांनानै सोलोंहैनानैबो जोङो माने ओरैनो थानांनाय खौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
दा बेखायनो जोङो बेफोरखौ दोनथ'नानैबाबो सोलोंना लानानै जोङो गावनो ओरैनो थानाय समाव माखासे जेरै माखासे फालांगिफोर बा न'आव थानानै माखासे फार्मफोर बानायनाय बेफोरखौबो जोङो मावनांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
औ दा बेफोरनो मोनसे बेबो मोनसे जोंहा? थांना थानायनि बा जिउ खांनायनि मोनसे राहा लामा। जेरै आबाद मावनाय दाउ अमा फिसिनाय नंङा होमबा? जेरै फालांगि मावनाय
नंगौ नोंथां।
ना फिसिनाय बेफोरबायदि खामानिफोराव माने नागारनानै थांनो गोनां जानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो थांनोबो खायसेया नांथाय माखासे सुबुंफोर फोरा गाव गावनि लाजिनाय बायसे गिदबनाय बायसे आसस' मोननाय बेफोरखौ साननानै गोजौ सोलोंथाइ लासेयावबो माखासे स्किल्सफोर थासेयावबो-' जिरायना थानायखौ जों नुनो मोनदों नंङा हा नोंथां। दा नोंथांङा मिथिखागौ जोंङो गावनि जिउआव जोंङो लाजिनाय आसस' मोननाय बा गिनाय बेफोर थायो। बा जोंङो जाफुंसार जानाय एसे माबा जाखायो खस्थ' जाखायो। दा जों बेफोरखौ गारजोबनानै गोजौ सोलोंथाइ लादोंबाबो जोंङो मानि बैफोरबायदि आबाद मावनाय बा बेफोरबायदिनो दाउ अमा फिसिनाय ना फिसिनाय फालांगि मावनाय बेफोराव जोंङो नांथाबनांगौ आरो।
औ
दा बिदिनो जोंहा जोंनि जेनाखि ओ माबाफोर ओ माखासे स्किल्सफोरखौ डेभेलप खालामनायाबो जोंनि खामानि जोंङो बिदि ओरैनो डाइरेक्ट उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफाया बिसोरखौ मानि आबादनि सायावल' बा ना फिसिनायबा दाउ फिसिनायनि सायावल' जोंङो फोरोंनो बेफोरखौल' फोरोंनानै थादों आजिखालि साख्रि मोन दों होनना थाहोनो नांङा जोंङो सोलोंथाइखौ नांगौ सोलोंथाइया जोंनो साख साख्रि बाख्रिनि थाखायल' नंङा सोलोंथायाइया जाहैबाय जोंनि मोनसे गियान आरजिनाय सोरबायायदि सुबुंजों माबायदि रायजलायनांगौ नंङामा नोंथां दा जोंहाथ' समाबो जाबाय नंङा होनबा नोंथां
बा
गासैखौबो सावरायजोबनो हाला नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां। गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां।
सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे नोंथां।